नोंथां
खोनादों
औ दा आं नोंथांनो गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै सावरायनो थाखाय फन हरनाय जादों
औ औ दे
फ्रि ना
औ फ्रियैनो दं
औ दे होमबा जागायनोसै ना
औ जागायदो
दा गाननाय जोमनायनि होनब्ला जोंनि बर'फोरनि ट्रेडिसनेल द्रेस
औ
बेखौ गानोब्ला जोबोद समायना नुयो गाननायजों औ दा नोंथाङा जोंनि बे ट्रेडिसनेल दड्रेसखौ गाननानै माबोरै मोनो?
मोजां मोनो फ्रा-फ्राउड फिल मोनो।
औ
गावनि हारिनि ट्रेडिसनेल द्रेसखौ होनबाथ' बयबाबो प्राउड फिल मोनखायो।
औ औ बेनो दा नोंथाङा बे जोंनि हारिनि गाननाय जोमनायफोरखौ दानो रोंगोन ना रोङा?
दानायाथ' दाफेराखै
औ
दाफेरनो बर्थ'मान दासिम दाफेराखै दाफेरनोथ' रोङा। नोंथाङा रोंगौ नामा?
आंबो रोंनायाथ' रोङा दानाय जाफेराखै आरोना मालायनि दानायखौसो गाननाय जागासिनो दा बे जोंनि ट्रेनि-ट्रेडिसनेल ड्रेसखौथ' गुबुन हारिफोरासो दाजोबो
औ आरो मेचिनाव दायो
औ मेचिनावसो दाजोबो दा जोंनि बर'फोरा दानाय लुनायफोरखौ खमायलांनो हमबाय
औ नंगौ
दा जों गावगा बागाव हारिनि ड्रेसखौ जों दानो लुनो रोंबा जोबोद मोजां आरोना
औ
गावनो दानानै लुनानै गाननो जोमनो हायो।
औ
दा जेरै आगर एरनाय दावउराइ मोख्रेब आगर एहरनाय बायदिसिना रोखोम रोखोमनि आगर दं
औ
खौ दा एरोब्ला जोबोद मोजां जायो आरो गोदो गोदाय जोंनि आबौ आबैमोनहा बिदिनो दारै लुयै गाननाय जोमनायफोरखौ गानोमोन।
औ नंगौ
दावराइ मोख्रेब खासि हाथाय बायदिसिना रोखोम रोखोमनि दानि जुगाव थ' बेफोरखौ नुनो मोनला।
औ दानि जुगाव जोबलांनो हमदों।
जोबलांनो हमबाय दा जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोराबो जोंनि हारिनि गाननाय जोमनायखौ गाननो नागिरला।
औ
खमायलांनो हमबाय
औ
दा नोंथाङा मा बुंनो सानो जोंनि हारिनि गान्नाय जोमनायखौ दानि जुगनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाया गामखौ गाननांगौ सानोना
गाननांगौ बेखौथ' गावनि हारिनि मोनसे सिनायथि नालाय बेयो गोमालांनो थाखाय मोना बेखौथ' गाससिबो लाखिनांगौ।
औ औ ग नांगल न
औ गाननाय जोमनाया गैयाबा हारियानो जोबलांगोन।
औ औ बिनो
बि थाखायनो लाइमोनफोराबो गाननाय जोमनायखौ लाखिनो नाजानांगौ।
नाजानांगौ बेखायनो गासैबो दानो लुनोबो गोरों जानांगौ आरोना।
उम
निजि दानाय लुनो गोरों जाब्ला गाव हारसिं हारसिं दायै लुयै गाननो हायो गोसो बायदि जिरै आगर एरनो रोङो एओरैनो आरो
औ
औ दा जोंनि आर'नाइफोरखौबोथ' गुबुन हारिफोरासो दाजोबो।
औ
जोंनि बर' हारिारिफोरा गावनि सिनायथिखौ खोमालांनो हमबाय लासै लासैनो
औ
खायसे आरो ओखायनो जों गासिखौबो रोंखा राखा जानांगौ आरो दानो लुनो।
नंगौ औ
दा गोदो गोदाय आब' बिनि दिनाव गावनि जोहोलावफोरनो दावहा नांनो थांबा सानसेयावनो आगर ग आर'नाइ एनानै हरोमोन। आखौथ' नोंथाङा मिथिखागौ।
मिथिगौ बेफोर बेखौथ' मिथिनाया
ओ
खोनानो मोन्दों।
दा जोंनि निजेनि आंगो ट्रेडिनेसेल जेस' गानबा गासिबो लायोमोन सेंग्रा सिख्लाखौबो जोबोद समायना नुयो नोङा होनबा
नंगौ नंगौ
बिनिखायनो गासैबो गाननांगौ गावनि सिनायथिखौ लाखिनांगौ होनबासो बयजोंबो
गोसोनि सिनायथि नालाय
औ बेनिखायनो गाननाय जोमनायखौ बावगारनो नाङा आरो बबावबा थांबा निजिनि ट्रेडिसन सनेल दड्रेसखौ गाननानै सिनायथि होनांगौ आरो नोङो ओमबा दा दानि जुगावथ' बेफोर गाननाय जोमनाया माखासे माखासेयानो गोमालांबाय बा जोंनि आइजोफोरा दानो लुनोबो रोङा जालांबाय
औ
गोदो गोदायनि बायदि नंला
समजों लोगोसे एसे माबा नांगौबो जायो बेनि थाखायनो सोलायलांफानोबो गोनां जायो
दा आरो जोंनि आइजोफोरा गामसाफोरबाबोथ' दाना लानो रोंला बिहु फालिबाबो दाला गासैखौबो मालायनि दानाय दुनायफोरखौसो बायनानै गानजोबो नोङो
औ
ओम बेखायनो दानांगौ आरो आरो गाननाय जोमनाय फिसा फिनला बुस्थुफोरखौ औ
औ
दानो लुनांगौ सानो आरो ना
औ
जि दाना गाननाया मोजां
हाबाथ' मोजां औ
औ दाथ' माथानि जिफोरखौ जोबोद जोबोद खम मानसियानो गानो ना सिल्कनि जिखौसो गानो दख'नाखौ
औ
बेथ' जोंनि बर'नि ट्रेडिसनेल नङा सिल्कफोरा
औ
दा जोंनि ट्रेडिसनेल होनबा बे माथानि माइदि होनाय बायदियासो जोंनि आंगो
औ
बेनो आरो दा गोबां रोखोमनि आगरफोर एरनो रोंबा मोजां आरो बेलेग बेलेग सि दानानै आगर आंथ' थ' आगरफोरखौ सोरबा बुंना‌ होबा रोङो फिसा फिसा आगरफोरखौ
औ
दा दानोबो रोंगौ बारु एसे एसे औ औ
होमबाबो दानाय जाया आरो बारा दा इन्दि जिफोरखौ इन्दि जिफोरखौ न'वावनो दानो मोनबा मोजां आरो
औ
दाथ' इन्दि जिफोरखौ हाथाइयाव बायबा गोबां गोबां गोबां रां लायो निजे न'आवनो दानानै लुनानै लाबा गंनो हायो आरोना
औ आंथ' रोंनायाथ' रोङा दानायखौथ' रोंफेराखै
औ
सोलोंबा हागोन
औ बारा गोरा नङाना
औ
औ सोलोंजागोन मालाबा होमबा नोंथां
औ
निजिनि हारिनि मान सनमानखौ लाखिनांगौ ना औ बेनिखायनो दानो लुनो सोलोंनानै लादो दानो लुनो रोंबा औ दानो लुनो रोंबा मोजां आरो
औ
बेनो आरो ओ जोंनि गामसाफोराव अनेक रोखोमनि मोजां मोजां डिजाइननि आगर एरना लानो हायो बे दानि जुगाव
औ
गोदोथ' आबौ आबैनि दिन नाव
गामसाफोर फोराव बेबायदि आर'नाइ आगर गैयामोन गामसायावबो फारि फारि जिङाव
एरै एरै ओं
बिदि जानांगौ आरो गोजां समायना नुयो आरो गानबोला
औ
बेखायनो दानाय लुनाय आरो आगर एरनायफोरखौबो रोंजोबनांगौ आरो
गासैथिंबो रोंबा मोजां
औ गासैनिबो आखा फाखा जानांगौ आरो औ दा जोंनि ट्रेडिसनेल ड्रेसखौथ' गानबा जबोद मोजां नुयो यो नालाय गोमो गोथां बाथ' आ रेगे रेगां आगरनि गानब्ला बेखायनो गाननांगौ आरोना दा जोंना ओम